हेलौ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों।
मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
दं नोंथां न'आवनो जिरायनानै।
मानो? ओंखाम जाबाय?
जाथ'आखैयनो फुंनि जानो जासिगोन। उ
अखा हादोंना सान्दुं दुंगासिनो नोंथांमोन जाय
जोंनि जा अखा गासिनो दों नोंथां
हेलौ नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा माबाफोर सोंङोबा सोंजागोन आंनाव
आ नोंथांनाव होनबा मोनसे कुयनस सोंनि नोंथां हेलौ ओरैनो पेट्र'ओरैनो पे ट्रलनि बेसेना दासान्दि बेसां
अ नोथांआ पेट्रलनि बेसे नालाय सिगांनि बायदि नंला
अम
ओ दाम दामा बारि बाय सिगां बेबायदि नंला आरो।
औ नोंथां
बिनिफ्राय दि फुफोराव जेरै एक लिटाराव मोनो ओइटि ओइट पइन्ट मोनो
अम
बेनिफ्राय ब्लेकआव बायबोला एक स' बिस-बिस लायो आरो।
अम
पेट्रलनि बेसेना बहुद बांदों
अम
ओमफ्राय नोंथांनाव नोंथांखौ आं मोनसे कुयसन सोंनोसै नोंथां
दे सोंसन
ओ दासान्दै माने एल पि जि गेसनि बिबाङा माबायदियै सोलिगा सिगांनि बायदि ना-ना सोलायदों बेखौ नोंथाङा बाय एसे गुवारै
एल पि एल पि जि गेसथ' सिगां बाय दि थ' नंला दा सान्दि सिगांथ' लायनो थांबानो मो नोमोन दाथ' सिगाङाव बुकिंखो खामग्रो नांगौ नोंथां । दा बुकिं-बुकिं खामनायाव दा सान्दि सातदिन आत दिननि उनावसो मोनो।
औ औ
दामाबो सिगांङो नौस' सारि आथस' बिदि दासान्दिथ' बार'स' साराय एगारस' बिदि जादों नोंथां एलपिजि नि दामा इदिसलि इदिस'लि गासिनो दों आरो दासान्दि
होम ।
एलपिजि गेसनि बिबाङाल' बाङाखै नोंथां बुहुद बेसेननि बिबांफोरा बांदों गासिबो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां । बुहुद दाम जादों जानाय लोंनाय फिथाइ सामथायफोरनियाबो मैगं थाइगं फोरनियाबो दा जेन'खा
औ औ । गासिनाबो उम उम । नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंनि आं नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
मा होनदों?
नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंनि नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
औ दे । नायनि‌ हायोना‌ हाया ।
औ नोंथां सोंनि र' खोनासं नोंथाङा नोंथांनाव
दे नोंथां बुं ।
ओ भारतनि देरसिन रायजोआ मा बब बेयाव दं नोंथां नोंथाङा मिथिगोन ना?
भारतनि मामोन?
भारतनि देरसिन सिन‌ रायजोआ बबेयाव दं नोंथां?
आरो
औ भारतनि देरसिन रायजो
खोनायाखै नोंथां ।
मध्य प्रदेशाव दं नामा नोंथां ।
औ नोंथां नंगौ नंगौ । बेनिफ्राय आं नोंखौबो सोंनोसै जेनेबा जोंनि बुहुमनिनो आरो बियो
औ ।
ओ बुहुमनि देरसिन दैमा दिबनि मुङा मा नोंथां?
मा होनदोमोन नोंथां खोनायाखै?
बुहुमनि देरसिन दैमा दिबनि मुङा मा?
माने जेरै- बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग रोखोमनि दैमा दिप दं माजुलि
माजुलि
औ नोंथां बिनि अनगायैबो जेरै सुमत्रा शिलं बा बेफोरबायदि दंना नोंथां
औ माजुलि राइट नोंथां बेनिफ्राय आं नोंखौ सोंबावनोसै जोंनि हां लानायनि आरो नोंथां बारमण्डल बार मनण्डलनिना गेसा फान फान्थाव गाब होदाखौ सोबना लायो। माने मबे मोन से बेसादा बारमण्डलनि अजदखौ सोबना लायो नोंथां?
फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
खोनथाबावनांगोनदा
माने आं नोंथांनाव सोंदों बारमण्डलनि ना गेसआ फान्थाव गाब रोदाखौ सोबना लायो माने बार मण्डलनि गेसा फान्थाव गाबनि रोदाखौ माबायदि मा गेसा सोबो नोंथां?
उम नोंथाङा इखो आङो हानाय नङालै नोंथां।
औ नोंथां आं फोरमायना होनोसै अजन अजन गेसआ माने ओ ओ अथल किसाब फान्थाव गाब रोदाखौ सोनारना लायो नोंथां माने।
अ ओम
सोनारना लाया सोबना लायो अ बे बे गेसा
औ उम
बिनिफ्राय आं नों थांनाव सोंबावनिसै
होम
जोंनि भारत हादोराव ओ फिसासिन फिसासिन रायजोनि मुङा मा नोंथां नोंथाङा मोनथिगोन ना?
जोंनि भारत हादराव
औ नोंथां
फिसासिन रायजोनि मुङा मा नोंथां नोंथाङा मो-मोनथियोबा खोनथानो हागोन।
र' नोंथां र'
इखो‌ हानाय नङा‌ दे नोंथां
आं। आंनो खोन्थाना होनिसै नोंथां‌ ।
दे।
सिक्किम नोंथां सिक्किम रायजोआ ओ बयनिख्रुइ फिसासिन हादोर नोंथां ।
सिक्किम।
औ। सिक्किम रायजोआ जोंनि भारत हादरनि बयनिख्रुइ फिसासिन हादोर । मानि रायजो।
उं
बिनिफ्राय नोंथानाव सों सां दे ओ बुहुमनि दुइसिन। बुहुमनि दुइसिन दै-दैमा दिपआ दिपनि मुंखौ मिथिगौ ना नोंथाङा?
बुहुमनि
औ।
दुइसिन दैमा‌ दीप‌। जेरै ओ गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि उम दैमा दिप दं । जेरै सन्दरबन। माजुलि। उमानन्द। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि दै दैमा दिप दं बिनि मादाव माने माबे मोनसेया नोंथां?
औ नोथां औ
नोंथाङा एन्सारखौ होनो हागौना हाया हायावबा आं खोन्थानोसै हायो‌ हायोबा नोंथाङा
र र' हानाय नङालै नोंथां आङो इखौ इखौबो।
औ नोंथां आं खोन्थाना होनिसै नों-नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय।
औ।
उमा-उमानन्द नोंथां ।
उमानन्द।
बे दैमा दैमानि मुङा नो जाबाय उमानन्द नोंथां।
औ नोंथां औ बावगरदो औ
औ। नोंथांनाव आरो सोंबावनो आखायाव लाबाय ओ माने जोंनि आबाद मावनाय आरो
ओव
ओ माने जोंनि आबाद मुलुगसोलों सालिया बबेयाव दंङ नोंथां? जेरै जिल्लानि नाम जेरै जरहाट नलबारिया नलबा रि नगाव, देरगावआव ओमफाय जेरै तामुल पुर बायदिसिना रोखोमनि जायगायाव माबे मोनसे जायगायाव दं नोंथां?
ओ आबाद मुलुग सालि जोंनि भारताव आबाद मुलुग आ बाद मुलुगसालिया बबे जायगायाव दंङ नोंथांङा फोरमायनो हायोबा खोन्थाना हो मिनथ
आबाद मुलुगसालि माबायाव जागोन नामा नोंथां जरहाटआव
ओ औ नोंथां नंगौ।
ओ
दाव ओम जरहादाव आबाद आबाद मुलुग सालि मुलुग सोलोंसालि दं नोंथां।
औ नोंथां औ
नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंबावनोसै आंङो। नोंथांङा एरुप एरप-एरु'प्लेन बाग्रा जायगाखौ मिथिगौ ना?
एर'प्लेन बाग्रा जायगाया ना?
जेरै ओ बरसार, महनबारि ओ उर्किजुकाम
औ औ नोंथां।
दि आरौ
एरु'फ्लेन
औ नोंथां। हानाय नंङा
हानाय नंङा दै नोंथां एखौ
औ।
हेलौ नोंथां।
महनबारियाव नोंथां महनबारि।
औ।
उम।
बिनिफ्राय नोंथांनाव सोंबावनोसै आङो ओ मा होनो आसाम हादरनि दब्लायथिया बेसेबां नोंथां माने आरो जोंनि आसामा हादरनि दब्लायथि बरग' किल'मिटारा बेसेबां नोंथां?